हेलौ हेलौ खोनादोंंना नोंथाङा?
ओ खोनाबाय दासो
औ औ औ नोंथाङा मा खालामनानै दङ दा?
आङो ओरैनो दंथयो र
औ औ औ
रायजलायनोबा नोंथां
औ औ औ दे नोंथाङा स्टार्ट खालानोना आं खालामनांगौ दा
मोजां खोनायाखै र नोंथां
औ औ खोनादोंना नोंथां औ बैसागु बुङोब्लाथ नोंथाङा मिथिखायो ना मा बर'नि मोनसे फोरबो होननानै
अ अ नोंथां
खौथ जोङो एप्रिल दानावहाय फालिनाय जायो आबाद मावनायनि सिगां सिगां एसे रंजाग्रोनो होननानै नोंथाङा मिथिखागौ ना औ औ औ नोंथाङा बैसागुनि बागै मा मा मिथिगौ बेसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ ओ माने बैसागुखौ ओ सैथ्र दाननि जोबथा साननि ओ सैत्र दाननि जोबथा सानाव खुंनाय जायो माने मोसौ मोसौ थुखैनाय जायो आरो ना बे जों मोसौ थुख खैनायाव बायदिसिना मुवा बेसाद लानानै मोसौखौ थुखैनाय जायो जेरैबायदि ओ फान्थाव हालदि ओ रायदों रायदों आरो लोगोसे साबस्रिं बायदिखौ लानानैनाय ओ जायो। बेनिफ्राय ओ फुङावनो ओंखाम दोनि हांगारखौ ओ थालिर फस्लायाव लानानै बाय थाव एसे लगायनानै मोस सौ मोसौनि मोदोमाव फाननाय जायो। बायदिसिना फोथा बायदि फुननाय जायो आरो ना ओमफ्राय ओ खाथ थिनि दैसायाव थुखैनो लाङो ओ उम नों थाङा मोसौ थुखैनायाव रोजाबनाय मेथाइखौ रोजाबना खिन्थानो हागोन नामा?
औ जोंनिथिंथ बिदि ओरैहाय मोसौ थुखैनायावहा गय ओ लाय जा फान्थाव जा बुंनाय मोनसे सल खनो। औ नोंथांमोननिथिं बेखौनो खनो जानांगौ।
अ नोंथां बेखौनो फानो लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमा बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बरलद बायदि जा गिदिर जांगिला बारिखनायाव दं एम्ब बंला बेबायदि जा गिदिर ज गैला बिदि होननानै खना आरोना नोंथां।
औ औ नोंथाङा दा ओ जेनेबा जोंहा बैसागुआथ मानसि बैसागु मोसौ बैसागु थायो नालाय थ नोंथाङा दा। ओ मोसौ बैसागुनि बागैथ बुंबाय दे मानसिु बैसागुनि बागै हागोन नामा एसे?
मासि ओ मानसि बैसागुखौ जोङो बैसाग दाननि सेथि ओ खालनिफ्राय खुंनाय जायो। गिबियावनो जोङो आफाबोराइ बाथौनाव खुलुमग्रोनानै लानाय जायो ओमफ्राय खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै मोसाहैनाय जायो गामि गामि मोसानो थांनाय जायो।
नोंथांमोननि गामियावहाय माने रायजोफोराथ' मोसायोै जानो हाग। रायजोनिफ्राय ओंखारो बैसागुआव औ औ औ। नोंथाङाबो थांफेरबाय नामा रायजो? फोरजोंहनाय बैसागुआव मोजां औ औ औ। औ
बिदिनो गामि गामि मागिनाय जायो आरो ना।
औ औ।
सिफुं दामनानै
औ औ नोंथाङाथ' मिथिखागौआनो बैसागुआव गोखा गोखैफोरबो जानाय जायो गोखा गोखै जायो जायखौहाय माने गोखा गोखै जायोब्लाथाय जोंनि मोदोमनि जि बेमार आजार फोर बेफोरखौ थांगोन होननानै मानसिफोरा मानियो ना बेनिखायनो गोखा गोखैफोरखौ खांनानै जानाय जायो लोगोसेयैनो मानसि बैसागु बा बैसागुनि सिगां बा एक थारिख बावहाय जोङो बिदिनो बाथौफोरावहाय बैस बैसागुनि फोरबो फालिनानै गेदेरफोरखौ मान होयो। आरो लोगोसेनो उन्दैफोरखौबो जोंनि सनमान अननायफोरखौ होयो नोंथाङा मिथिखागौ।। ना बेखौ आरो औ औ औ आरो लोगोसेयैनो फुंखा बुंनाय जायोना फुंखा मैगं।
अ जायो नोंथां।
दाथ' नोंथाङा मिथिखागौआनो बैसागुआवहाय जोङो बिदिनो माबा मोनसे जोंनि माबानि ओ बर'फोरनि नि माइरंजों बानायनाय जखायफोर लोङो नालाय। हो नोंथांमोना न'हावहाय बेफोरबायदिनो मा होनो जोंनि माइरंस जो बानायनाय बेसाद लोंनायफोरखौ बुंनो हागोन नामा माबोरै बोरै बानायो?
अ नोंथां गिबियावनो माइरंखौ ओ सुनानैज माने दै एसे फुदुंनानै ओंखाम संनाय बादिनो संना लायो ओमफाय एमाव होनानै फोननानै दोननाय जायो ओमफाय खाननै खानथाम थानानै जि रोसि ओंखारबानो बेखौनो लोंनाय जायो। बाय गोबाव दिनालासेबो दोननो हायो बिखौ नोंथां।
औ औ।
उम।
नोंथाङा बेफोरदि जोंनि जि बर'फोरनि दा जेरै जखायखौ जों बानाय यो बेखौ नोंथांआ मालाबाफोर लोंफेरबायबाय नामा?
ओ सिगाङाव लोंदोंमोन नोंथां नाथाय दा लोंथ'ला।
औ औ नोंथाङाथ' मिथिखागौआनो जोंना ओ बैसाग गुआ ओ सातदिनजों बैसागुखौ सातदिन बाहायो। मा होनो फालियो जेरैहाय जोङो बैसागुनि जोबथा दिनावहाय जों गासिबो माने राय जोफोरा जियो ओ जेनेबा ओ गामि गामि थांनानै जिबायदि न'खराव फालिहैदोंमोन मोसाहैदोंमोन बिसोरनिफ्राय मोनबोनाय ओइ एसे एनै माइरंफोरखौ मोनबोनानै गामिनि गासैबो जमाहै संनानै जायो।
अ नोंथां अ नोंथां मिथिगौ गासिबो जयै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ओ नोंथां।
नोंथांमोननि गामियावहाय आरोहाय बैसागुनि ओ आगजु बाहायनायफोरा मा मा?
जोंनि गामियाव बाहायनाया खाम सिफुं ओ ज'था जाबस्रिं बायदिखौनो बाहायो आरोना थरखा आरो। उम नोंथांमोननियाव मा मा बाहायो?
जोंनियावबो बिदिनो बाहायो आरो माने जोंनाहा बैसागु जानायनि सिगांङावहाय ओरैनो एसे गामिनि ज' गासैबो ज' लोगो नांनानैहाय माने मोनसे माबा लायो आरोना थिरां था लायो जे मा होनो बैसागुफोरावहाय दामना देनानै ओ ओइ बिदिनो बि ओ कारेन्टजो कारेन्टफोरजो दामनाय फोर दामनायनि बागै बेलेगफोर जेरै खाम सिफुं बेफोरखौ दामनानै मोसानांगौ होननानै मोनसे थिरांथा लायो आरो ना मानोना थिखा नोंथाङा मिथिखागौआनो जोंनि बे माने खाम सि फुं सेरजा बेफोरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसे गोगाथाव माने जोंनि जि बुस्थु माने बे फोरो बेखौ जों जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेखौनो बाहायनांगौ नालाय जोंनि बे गुनि जि गामिनि बैसागु बेयावबो जों माने खाम सिफुं आरो सेरजा लानानै ज'था दामनानै गासैबो ज' मोसानाय जायो आरो। लोगोसेयैनो ओ आबौ आबैमोन आदा बाजै गासिबो। माने मोजाङै स्राय दख'ना गानो। गोमो गाबनि गोजा गाबनि फालिलायो आरोहाय आबौ- आबै आदा मोनाबो गामसा गानो लोगोसेयैनो बिदिनो आर'नाइ आरि गासिखौबो लाना नै माने-माने बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो जोंनि गामियाव।
अ नोंथां।
औ औ
उम
औ नोंथांङा ओ बैसागु बैसागुफोरावहाय जि- जि खाबु ओ जि- जि जों जायो माने जोंनि जानांगौखिनि बे बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा मा -मा बेसाद जायो जोङो बैसागुआवहाय?
अ' मा ओ मा होनो दिंखिया माइसुन्द्रि आरो रायदों बिजौ थाराय गाजलि ओ बायदिसिना हाग्रा बुथुमो जेरै मिथिंग गायाव मोनो बेबायदिनो बुथुमनानै जायो आरो फुंखाखौबो जानाय जायो। अ' ह आरो ओ मोसौ- मोसौ- मोसौ बैसागुआव। ओ दिगुलथि लावसिजों मोसौखौ बुयोब्ला मोसौनि बेरामा खारो होननानै फोथायनाय जायो आरोना।
औ औ औ औ नोंथाङा मिथिखागौ जे माने दिंखियाखौ जों बबेनिफ्राय माने मैगंफोरखौ जों हाग्रानिफ्राय बुथुमना जायो होननानै नोंथांआ मिथिखागौदा तो नोंथाङा मालाबा फोर बेफोरबायदि मैगंफोरखौ बुथुमनानै जाफेरबायबाय नामा?
अ' नोंथां जाफेरदों।
औ औ नङा नोंसोरनि ओ नोंथांमोननि गामियावहाय माने बिदि हाजो माने हाग्रा खाथिफोर दं नामा जे निफ्राय नों बुथुमनानै जाफेरबाय
माने ओ जोंनि गामियाव हाजो खाथि नङा नंनाया थेवबो हाग्रा थानायाव दिंखिया दङो आरो ना बेनिफ्राय बुथुमनानै जायो जोङो नोंथाङा दिंखिया ओंख्रि संनायनि बागै बुंनो हागोन नामा एसे
औ औ जोंनियावथ' दिंखिया ओंख्रिखौहाय माने बिदि ओंख्रि बायदि संनानै जाया ओ एवनानै जायो आरो मानोना फार्स्टआवहाय जोङो दिंखियाखौ गामिनि लामाफोरावनोथ' दिंखियाफोरा थायो नालाय त दिंखिया खौ खाना लायबाय खाना लायनानै ओमफ्राय मोजाङैहाय बिलाइ फोरखौ गाज्रि बिलाइफोरखौ बासिनानै इदिनो थावजोंहाय मोजाङै एवनानै जेरैहाय जोङो माबा मोनसे बुथआरि होदेरनोबाबो होदेरनानै जाबाय आरो लोगोसे बेनो दाथ' खान्थाल फिथाइ मोननाय जायोना जेराव खान्थालनि खान्थालनि खान्थाल फिथाइनिफ्राय जोङो बेगरफोर मोनो बे बेगर फोर होता होफानानैबो जानाय जायो जोंनिथिं। नोंथां मोननिसिम माबोरै जानाय जायो नों एसे खिन्थानो हागोन नामा?
जोंनिथिेबो नोंसोरनि बायदिनो एखे जानाय जायो नोंथां बिदिनो खानानै लाबो नानै जानाय जायो आरो ना
मालाबा ओ दिंखिया भाजायाव दाउदै बायदिसिना होननानै जानाय जायो जायो आरोना नोंथां
औ नोंथाङाथ' जे बुंदों जे फुंखा मेगं मैगं जायो बुंनानै बे फुंखा मैगंखौ नोंथाङा मालाबाफोर संनानै जाफेरबाय नामा
ओ जानायालाय जादो नोंथां नाथाय आं संनायखौ बारा मिथिया आरोना नोंथां
औ औ जे जों फुंखाखौ मा मा फोरजों जायो जेनेबा मा मा बेसाद होदेरनानै जायो नों
अ अ नोंथां माने बेदरफोरजों एवनानै जायो आरोना बैसागु समाव गासिनोबो राननानै होननाय जायो नोंथां ओम
दे होमबा नोंथां जोंनि रायजलायनायनि समाबो जाबाय उनावहाय आरो मोजाङै मोजां औ औ
अ दे नोंथां ओम दे